खोनादोंना
औ खोनादों
अ दे बुं
आबादनि सायाव रायलायनि आबादनि सायाव
खोनादोंना उम नों थिं माबादि माबायदि मावो औ नोंसोरनिथिं माबादि माबायदि मावो जेनेबा?
दैज्लांनिया दैज्लांनि आबाद होनबाथ जों सिगाङावनो माइ आबादानो होनजायो दाथ।
औ।
खोनादों?
औ खोनादों।
बेनिफ्राय ओ दायो दायो दैज्लांनि गुबै आबादाथ जाहैबाय मायानो।
उम।
फायो बेनि अनगायैबो जोङो मेगं थाइगंफोरबो गायनाय जायो आरो जेरै भिन्दि, थाइबें, सबायबिमा, पटल,
खांख्रि खला, बेनिफ्राय जोगोनाद, बेनिफ्राय बियो बिदिनो गोबां दं आरो।
औ ओमफ्राय ओमफ्राय आबादफोर मावनानै जेनेबा जिवराफोर खुङो ना नोंसिनिथिंजायबो?
औ खुङो।
उम।
गुदि जोंनिथिंथ' माइ आबाद आबादखौनो बांसिन मावो आरो जोंनिथिंजाय। बिदिनो बांसिनानो बयबो बयबोहाबो न'खरावनो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो बिदि दा दैज्लां बोथोरावबो।
औ।
बेनि बेनिफ्राय मैगं थाइगं हो आबाद आरोबाव बिनिफ्राय बुङोब्लाथ' मैगं थाइगंबो गायो बेनिफ्राय बान बानलु बानलु सिब्रुनि आबाद बेखौथ' मिथियो जानांगौ।
औ मोनथियो।
खोनादों अ बिदिनो बे गोदान गोदान जायगा साइडथिं जायो ओ बे बोरि जायगाथिं जायो। बानलुबो गायनायनि जायो आरो। देथन थिंजाय
औ।
मा नोंथांमोनथिंजायबो खाय नामा?
थिंजायबो जोंनिथिंजाय बिदिनो आबाद मावनानै आरामसे बिजनेस खालामो आरो बिदिनो जेरै भिन्दिनि जो जोगोनादनि खुमब्रानि बिदिनो मावनानै ओमफ्रायो बिदिनो फानो फाननानै बिदिनो आरामसे न'खर सोलिनो हायो आरो
अ अ
बिदिनो हेफाजाब होयो नालाय
ओमफ्राय माइ आबाद मावनाय जाया नामा? अ
फोरावबो
औ औ
खौबो माइखौबो नै गायहांबायानो माने ओरै खोथिया याबो जाबाय ना ओरै खासियाखौ बुजियो ना खासिया गायनायखौ
ओ ओ जोंथि गायनाय जाया मान ने।
ए निखासिया होनब्ला माबानाय आरो बे दुब्लिफोराव बे दलहा दलहायाव दै। दै गिदि।
औ औ।
जानानै थायोना
औ।
माने बिदियावहाय बै दायरेक गायजायालाय माबा दै लोंनानै थैनो नागिरो नालाय
औ।
ओमफ्राय बिदियाव। बेवहाय नालाय ओमफ्राय बेखायनो बेखौ। माने फास्टाआव बै खोथियाखौहाय। आरामसे मा जावोयै फिनो आरो
अ फुनानै गायफिनो नामा?
औ फुनानै गायनानै आमफ्राय आराम बेखौनो गोरा जाफिनबा मा गायफिनबावसै आरो खनसे। जेबाव ओमबानाहाय दै लोमबा बो बारा जेबो जाला आरो।
अ माने खोथिया। खौ फुनानै बेनिफ्राय गायना दोननानै आरो बेखौ फुनानै गायफिनो।
औ बेखौनो खासिया गायनाय होनो जोंनिथिंजाय।
अ जों जोंनि थिंजाय इदि गाया इद। बिदिनो इसिबां। खोथिया जौवो बाथाय बेखौबो। फुनानै दाइरेक।
ओम ओम बिदिबाबो जायो ओरैबाबो जायो आरो ओमफ्राय बैबादि। खासिया गायोबा आं खोन्थानाय बा बेबायदि गायोबाथाय माने आ। फिथाइआ मोजां सिन। जाय आरो।
अ। बोरि बोरि जायगायाव गायजाया खोमा बि। दिया।
बांद्राय गायाबैयाव बै दडाइरेक गायनायखौनो गायो आरो माने। थाब जारख आनालायन दैगानावसो बांसिन जायो नालाय बिदिया दैब' जायगायाव
औ।
बाय
औ।
सोलायजोब्बायना दानि मावनायाथ' नोंसिनिथिं थिं मा मा सोलायखोथायाय।
जोंनि थिंजायथ' बिदिनो सोलायदों होनोब्लाथ' सिगां सिगांनो हालेवनायखौ जोङो मोसौजों हालेवनाय नुनो मोनोमोन। बेनिफ्राय बेनि उनाव फैदों टेक्टर फिसा टेक्टर फिसा हेन टेक्टर होनो ना।
औ औ।
अ बेजों हालेवनाय जादोंमोन आरो सानैसो ओमफ्राय बेनिफ्राय दायो जाबाय मा ट्रेक्टर गिदिर ट्रेक्टर गिदिर दंना। एजों। हालेवो आरो। बेनिफ्राय मु मोसौ मोसौजों हालेवनाय जाला आरो नुलानो मोसौजों हालौवनाय बिदिनो। सोरबा न'फा ननैया हालवो आरो बांसिनानो ट्रेक्टरजोंसो हालौसै।
औ।
बेनिफ्राय बिदिनो आलि खोनाय मानायफोरखौथ' मानसियानो खोयो आरो जोंथिंजाय ओमफाय बेनिफ्राय माइ खोथिया फुनोबो मानसियानो फुयो गायनायाबो गायो आरो बिदि मेचिनखौ बारा बाहायनाय दाथ' माइ गायग्रा मेचिनबो ओंखारबाय नालाय, नोंसिन नोंसिनिथिंलाय मारै? बिदिनो गायोना ना? मेचिनजों गायो? खोनायाखै नामा?
जोंथिं बिदिनो सोलायबाय बा
अह बुंफिनलाय मा होनदोंमोन।
जोंथिंजायबो सोलायजोब्बाय बिदिनो आगोलावहाय मानसिफोरानो गायोमोन आरो मेचिन बाहायग्रा जाबाय बांसिनानो माने मेचिन बाय
ओ माइ गायनायाबो मेचिनजोंसो गायो नामा?
औ मेचिनजोंनो गायो ओमफ्राय हालौनायफोरा थ' सोलायजोफोरखौनो नुला माथो।
अह बे बेनिफ्राय ओमफायो बे मेचिनजों गायनाय खोथियाखौ मारै फोयो बे ओरैनो दुब्लियावनो फोना दोनो ना माबा मोनसे बेलेक आयदायै फोयो?
मा बायो बे मेचिनाव सोनांगौ जायो नालाय ओरै ग्रोब
ओ।
जानांगौ नालाय बे खायनो माबायो जि गोबाफोर बाबो जायो ओमफाय मुस्रि बे फोग्रा मोनखायो आरो रो। माबायावनो लाबोनो मोनखायो रेडिमेड थाखायो बिनांगौल' दख खानफोराव। बिनिफाय लानानै ओरै बनानैहाय बे सायाव होनांगौ आरो हाब्रु हाब्रु सायाव बबाय ओमफायो एसे हाब्रु थोरोब होनानै बे सायाव माइखौ गारना होबाय आरो।
अह।
ओमफाय उनावहाय माबा बाथाय गायसै बाथाय माबाबाय बोखारनानै ओरै रल बादि फाननानै गल गल फाननानैहाय ओफ ओमफाय माबानोसै आरो हास' हास' होनानै मेसिनाव ग्रोब सोना होबानो जाबाय आरो
अ ओरैनो थख' थख'सो फोखायो नामा?
औ थख' थख' फोयो। थख' थख' फोबा साबसिन जायो नालाय।
अ होमबा ओरैनो मानसि फुनाय बायद बे दुब्लियाव ओरैनो फोलाबायना दोना आरोना?
ओहो इदि फोला आरो आगोलनि मोनसे मेचिन दंमोन बेयाव मानसि फुनायाबो जायोमोन आरो माने ओरै ओमफाय जाबना होबाय थानांगौ जायोमोन आरो बेयाव डाबल खामानि जायो नालाय।
ओ
बेखायनो माबाबाय आरो दानि या बे दायरेक्ट रेडिमेडखौनो बायनानैहाय फोनाय जायो।
औ अ जोंनिथिंजाय माने अ जोंनिथिजाय माने बिदि जाद्रायथ'वाखै इदिखौनो नुथ'नो मोनाखै आरो बांसिन।
औ
मानसियानो फुयो हिनजाव मानसिफ्रानो फुयो। फुयो उम हिनजाव मानसिफोरा फुनानै हिनजाव मानसिफ्रानो गायफिनो आरो
औ
औ इनिफाय आलि सालि खोनायाथ' औ औ दासि दासिमबो बिदिनो सोलिनानै दंथ'यो जोंनिथिं हालेवनायफ्राल' बे मोसौफोरखौ बाहायला आरो दायो।
औ
औ आलि दाननाय खोथिया रोगानायफोरबोथ' हौवा मानसिफोरानो मावसिगोन आरो
औ जोंनिथिंजायबो दाबो बिदिनोफोरखौलाय
अ अ मेचिनजों बे गायनायाबो ट्रेक्टरजों हालेवनांगौ जायो ना?
औ टेक्ट'रजोंनो हालेवो ओं
आ
टेक्टरजों हालेवबाय बे आलि दाननायफोरखौल' न'निफा बिनो थांबाय आरो थांनानै दाननानै ओमफाय उनाव हायाम गायनानै गारो आरो
अ
सानसेनो हाफ्रामोआनो औ
उम थाबनो जोबो आरो। खामानिया बिदिनो बेलेग बेलेग खामानियावबो नांथाबो नालाय माइल'थ' गायना थाया नालाय।
औ
उम बिदिबा मोजां जायो आरो सानसेफ्रावनो हाबाथ' नों बिराद मोजाङानो जायो आरो।
औ दस्रा खामानिबो मोनफिनबावबाय नालाय।
औ औ जोंथिंजाय माने बिदि बेलेग आबादफोरबो बारा मावा नालाय माइखौनो इदिनो गायो आरो इदिल'। अमबायो मास मोनसे देर मास सआ बिदिनो दुब्लियावनो थाजोबो आरो बयबो मानसिया गासिबो गामिनि खाथि खालानि बिदि।
औ जासिगोन ना?
औ औ दे जासिगोन।